मा खालामदों ओ बिनानाव मा खालामदों
ए दङ नै आदा ओरैनोसो
हा बहा माबोरैथो दं खबर सबरलाय
बिदिनोसै गेजेरावनो मोजांद्रायबो नङा गाज्रि द्रायबो नङा ओरैनो बेलासिनिसो बारजानो होननानै एसे लामायाव ओंखारदोंमोन
ओ गायनाय फुनाय बोथोराथ' सोलिबाय थागासिनो जोब्बाय नामा
औ माखासे दंबायैआनो फ्राय गायजोब्बायानो होनजायो माइखौथ' जोंनिखैजाय नोंसिनिखैलाय आदा
जोंनिथिं गायगासिनो जोंनियाबो नैबे आमथिसुवा जोबनानै थांबायना दासो गायनायबो हरथार मानसिफोरा आमथिसुवायावलाय फिथाइ सामथाय जादोंना जायासै
फिथाइ सामथायाइआथ' बिदिनो जाखिनि दं बेजोंनो जाबाय बेखौनो
खान्थाल दं न'आव
औ दाल थाइजौ लेरख' बेफोरखौ जादोंआनो आरो जाम दङ जाम थानायखाय बेखौबो आमथिसुवानि नामाव जाबाय
ए आनारसला गैया नोंसिनिथिं
आनारसथ' जोंहानाव गैया मालायनावसो दङ मोनजे ए बिखाय नो
ए बायनानैबो जायाखै दखानफोराव
खान ओ थांनायानो जायाखै बेखायनो जानाय जायासै।
ए ओमफ्रायहाय लायथो। ओ फरायनायफोरा जोब्बाय।
औ जोबथ'बाय दा आ दा।
उम उम मा फरायगासिनोमोन?
ओरैनोथ' बिए इडुकेसन मेजराव बिए खालामदोंमोन दा कर्स थार्ड इयार कर्स जोबथ'बाय।
ए बिनि उनावहाय गैला ना?
लाबथ' मोनो दा ओरैनो थाथ'नोसै आरो गायनाय फुनाय दिनबो ना बेखायनो न'खराव खामानि खामानि माव नांगौ बेखायनो।
दे दे मा ओंख्रिथो जाया?
ओंख्रियाथ' ओरैनो मामोन ओ खान्थाल बेगर ओमफ्राय मैथा। दा।
आरो ना फाजा बेल'सोमोन।
गोथाव जाथारो नामा
औ औ बिराद गोथाव संखादों ओरैनोबाबो गोथाव जाखायो खान्थाल बेगायाव दा बेखौ बाथोनबो जानो हायो आरो ओरैनो फाजाबो ज हायो ओंख्रिबो जानो हायो गासिबो खामानियावनो जायो आरोना ख्रि
हम ओमफ्राय नोङो आंनो मोनसे खोन्थानो हागोन ना हाया बे फानलौ रोसि जानो थाखाय ओ बानलु रोसि जो बेहाय मसे मै सिखंफोर बिराद मिथिनांगौ जानानै दं आङो नै जानो नागिरदोंमोन नालाय गगाोनहा नि थाखायनोांग जादों नो आ सोमोन्दै खथा ह हरनो हागोन नों मिथिनायाव
हागोन आदा ओरैनोथ' बानलु रोसियाव दाउ फिसा बेफोरखौ मोनबानो जायो आरो बानलु फिसाया मन बेहाय
ए बानलु गिदिरा होजाया नामा
बानलु गिदिराथ' ओरैनो उदैयावसो एफेक्ट खालामो ओरैनो देहानि थाखायथ' बांद्राय मोजां नङा बियो।
ए बानलु फिसाखौ होनांगोन ने ओमफ्राय दाउआलाय दाउआ दाउ गिदिरखौ ना दाउ फिसाया मोजां
नङा नङा ओरैनो देरहांनाय दाउ फिसायानो बिराद मोजां देहानि थाख आयबो आरो जानायावबो बिदिनो जब जब
दे दे मैगंफोरालाय मा माथो
मैगंफोरा ओरैनो जारि आरो सना फुलि रुपा फुलि बेफोरखौ मोनबा बांसिन मोजां जायो आरो बेनि उनाव मस्ला मस्लि होदो।
उ ओमफ्राय
आवरि
ए जोग्लावरिबो होजायोना
औ औ होजायो बिराद मोजांसो मोनो
आरो मा माबाफोर दंबावो रोदा रुदिफोर माबा
रोदायाथ' औ दङ रोदाखौ बावलायलांदोंसोमोन माबा बैयो बैयो मा होनो माइसुन्द्रि रोदा औ औ औ आरो मैथ्रुनि रोदा मैथ्रु फि फांनि रोदायाबो होजायो
ए ओमफ्राय बेनि उनाव ओमफ्राय माबाफोर मानि मुनिफोरबो होनांगौ नामा
थ' मेनाव बिखौसो बांसिन होयो मानसिफोरा मोदोमोबो होननानै आरो देहानि थाखाय बेबो बांसिनानो मोजां
उम अखा हाबाय थादोंमोनना जोंनिथिं जाय दाख्लैयो ओमफ्राय आं हा न'आवनो गगाया सासेनिफ्राय सासे बारदेरलांबाय थागासिनो आरो बेखायनो न'आव बिदि जाबाय थानायखायनो बानलु रोसि लोंनो नागिरदोंमोन आरो जोंहा
बोथोर सोलाय
लोंलायनो बुथारदोंमोन बोथोरा थ' बिदिनो सोलायलाय गरमलाय गुसुलाय जाबाय थादों ओमफ्राय दा माबा मा होनो ओ बानलौ रोसि बे गगाबोथ' मोनबाय हो बानलु रोसिजों जुदि हामाबा जोङो माबाफोर ओ होबावनांगौ नामा उन्दैफोरनो जेनबा जों गेदेरफोराथ' खस्थ' थानोसै उन्दैफोरनो माबा खालामबावनांगोन नामा गगा मोननायाव
ओरैनो गगायाथ' इदिनो मुलि मेडिसिन फोर बेब'हार खालामाबा गथ' उन्दै उन्दै बिनो सामब्राम गुफुरजों थावजों सिफ्लेनानै होबानो फुदुंनानै होबानो हामो आरोना बांसिनानो आरो रैनो गोदोनायाव बैदि सामब्राम गुफुर खौ फिसा फिसा हाबफ्लेनानै माला गानहोबा बांसिन मोजांसिनसो जाबावो
ए बिदिबा साबसिन जायो आरो ने उम उम उम आ माबा मा होनो दालाय माबोरैथो सोलिनानै दं न'फोरावलाय
ओरैनो सोलिनायाथ' बिदिनोसै मोजांथारबो नङा गाज्रिथारबो नङा
लोमजानाय साजानाय जेबो गैया दा
लोमजानायफोराथ' बिदिनो दाख्लिफोर बिराद जादोंमोन ओरैनो बिदिनो मेडिसिन इरि बाहायनानै हामबाय आरो दा ओरैनो हा बैदि एम्फौ सुमुदि थायो बेफोरनि हांगोमोर- हांगोमोर जानाय इरिनायजोंनो बांसिन
ए नैबे बोथोरा दा थाइजौ खान्थाल नालाय बे दाखोर दाला लेमनायखौ जाहाथे माबायाव गारनाङादे मा होनो खाथि खालायाव गारबाथाय माबायो मा होनो हांगोमोर फ्रा एम्फौ सुमुआ बारा जायो नालाय एम्फौ सुमुनावहाय थार माने माखासे बै एसिड थायो बियो जोंनि मोदोमाव एसे एनै बिनिफ्राय फैनाय खोमोना जोंनि मोदोमाव नांबा नो एसेयावनो माबायो मा होनो ओ थ'र जायो आरो इयो माननाय सानाय बेबायदि मोनो आरो बेखायनो बेनि बे-बेखौ जोङो ओ जाहाथे नां होननाङा नाथायहाय बेखौ फाहामनायनि मोनसे गोरलै राहा
मा ओहो मिथिया दा आं नोंनाव सोंनोसो नागिरखादोंमोन
नै नै नै खा माबा मा होनो सुनै सुनैखौ दैजों गलाय नानै बे सुनै गुफुर जानाय दैया बेखौबो फुनजायो मानो होनबा बे खारै जायो ना लाय आमफ्राय माबायाबो नङाबा न' जाथ' खारै सरखायोना बे खारै सनाय खौ खारैखौ फुनबाबो जायो बै जानाय सिथ'रा बेफोराव फुननानै लायो आरो जायखि खारदैबा जाबानो ओमफ्राय दालाय गोदोनि मानसिफोराहाय गोदोनि मानसिफोराहाय जोंनि आबै - आबौमोना बेखौनो सुगौ खोमायाव सुङै सना गान होनलायामोन दालाय सुनैनि सना गान होनलायोमोन ना बे होननायनि जा होना बेनोमोन आरो जे जाहाथे सुनै फुनोब्ला जोंनाव जोंनि मोदोमाव माबाया इसिद जायो नालाय बेखायनो खारै होबाथाय जोङो बियो मदला जानानै जोंनि माननाय सानाया गैयि जायो आरो
अ मिथियामोन आंहा दा ओरैनोसो भुगिनांगासिनो दंमोन बे बेफोरबायदि बे बे बेमारजों
होमबालाय नोङो दानो दा दसे जानानै थांनानै माबाहैदो मा होनो बे सुनै दै सुनैजों दै लगायनानै फुनजायो हयथबा माबा जायो आरो होमबालाय आरो जायखिजाया बै लेवा बेन्दों आरिया नों सिनायना सिनाय
सिनायो आदा सिनायो
बेदों सिफ्लेना लाबो जायोमोन दाव लेवा बेदोंफोराबो खारै ना बिराद मुलि बे गोथां म फोर जोंनि देहायाव बिराद मोजां खामानि होयो आरो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ माबानांगौ दालाय बहाबाफोर थांगौमोन
थांनायाथ' ओरैनो लामायावसो बेरायगासिनो आदा बेलासि सनि बार जानो होननानै
थाबायदों ना माबाजों साइकेलजों ना गारिजों
ओरैनो थाबायनानैसो आथिंफोराबो एसे मोदोम फोरोथाबो देहानि थाखाय मोजां जायोना थाबायोब्ला बिदिनो बेरायोबा
ए ओमफ्रायहाय नोंसिनिथिंजाय गोदो लामाया गाज्रिथारमोन दालाय माबायदि
लामायाथ' बिदिनो मोजाङानो जाबायानो आरो गाज्रिसिनसो जाफिनलाय लांसै नै
ए माबायावहाय लामाया गाज्रि जाफिनबाय नामा बिदिबा
लामाया एसे एसे दङ बिदिनो औ -औ
दा माबायालाय सोलिनायालाय गारिफोरजों हान्थिनायावहाय खस्थ' मोनो बिदिबाने लामा मोजां नङाबा ए ओमफ्रायहाय माबा बहाबाफोर थांनो लाहार - फाहार खालामगासिनो नामा बेरायनायनि
बेरायनायाथ' बेरायनायाथ' दा जेबो माबा माबायानो गैथ'वा प्लेनिंनो गैथ'वा दा ओरैनो गायनाय फुनाय दिन नालाय बाहेराव ओंखारबानो दुब्लिफोराव थांबानो एसे गोसा जानानै फैयो बिदिजोंनो ओंखा
नङाबा माथो आयु नङाबा माथो हा मो मोखांफोरावलाय एसे - एनै गुफुर जानायनि माबाफोर फुना नामा जेबो
हा
सान्दुुं आव ओंखारबा माबा जायोना ओ मा होनो गोसोम जायोना बेखौ गुफुर जाहोनायनि क्रिमफोर गैया दालाय
खिन्थु दंनायाथ' दं बिदिनो बायथ'नोनो हालाय लाङाखै आदा
ए उसुबिदा जानानै दं
औ बिदिनो होनजायो
दे- दे - दे जागोन बिदिबा ने होमबा दे बिदिबा दोनथ'नोसै मोजांबालाय उनफोरावहाय
गोजोननाय मोनबाय आदा
गोजोननाय मोनबाय मोननाया आंबो ओमफ्राय उनावहाय माबानानै हरफिन हरफिन दे गोसोखांनानै आङो बे दाउरोसि लोंनोसै दायो गगा मोन मोननायनि दे होमबा दोनथ'दो